हेलौ खोनादों दा नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा नोंथां
ओ आं दायो जेबो खालामाखै दे ओरैनो जिरायना दं।
अब्ला नोंथांजों दान्दिसे सम जोङो ससियेल मिडिया। ओ समाजारि बिजोंनि सायाव फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांजों आङो सम बिनो सान दों नोंथांनियाव नोंथाङा होनो हागोन ना?
ओ हागोन दे ओ
दा अब्ला नोंथाङा समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडिया होनोब्ला ओ माबा मोनसे थोंजोयै माबा मोनसे रादाब एबा माबा मोनसे ओ दिहुनजानायनि बाथ्रानि सायाव नोंथा ङा बुजिनो हायो नामा बा बिनि अनगायै गुबुन मोनसे बाथ्राखौ सानखांनो हायो नामा बेनि सायाव। फोरमायथि होनो हागोन ना नोंथां।
ओ हागोन दे औ मानो हाया जानो ओ थ जों मिथिखागौ दि ससियेल मिडिया मोनसे जोबोर ओ ओ जोबोर गिदिर आरो गुवार प्लेटफर्म जायनि जोहै जोङो ओ गोबां माखासे ओ खौरांफोर मोननो हायो। खौरांफोर मोननायजों लोगोसे जोङो गोबां माखासे ओ जायगानि ओ गावजों गाव। माने बाथ्रा ओ रायलायनायजों लोगोसे। गोबां माखासे खामानि मावनो हायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ ओथ थ' जों गिबियावनो। जोङो ससियेल मिडियानि जोहै जोङो गो गोबां माखासे ओ बिदिनो जों दाबसे जायगानिफ्राय गु गुबुन दाबसे जायगायाव बायदिसिना खौरां लाहरनोबा बै जायगानि बोथोर बारहावा आरिखौ मिथिनोबा बै जायगायाव मा बायदि जाथाय सोलिगासिनो दङ बेखौ मिथिनोबा जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि जोहै जोङो गो गोरलैयैनो मिथिनो हायो। सो आरो बेनि अनगायै बो ओ ससिल मिडियानि जोहै जे गोबां माखासे ओ ओ
ओ फरायनायाव नांगौ जानाय माखासे ओ ने नांगौ ओ टिउसन एबा कचिंफोर जों मोननो हायो ओ स' बेयो फ फरायसाफोरनि थाखायबो जोबोर ओ मु मुलाम्फा गोनां नाथाय ससियेल मिडिया मोननै रोखोमनि दङ' मो मोननै रोखोम माने मो मोननै बाहागोआव जोङो रान नो हायो मानो होनोबा मोनसे गाज्रि बाहागो मोनसे मोजां बाहागो सरा स' खायसेया ससियेल मिडियाखौ बांसिन मोजाङाव बाहायो आरो खायसे ससियेल मिडिया खौ गाज्रियाव बाहायो स' मोजांनि बागै बुङोबाथ' बेनोसै स' स' मानोना स' ससियेल मिडिया आजिखालाव टेट ओ टेक्न'लजि जौगानायजों लोगोसे गोबां माने ओ सुबुंफोरनि गोबां गोदान गोदान प्लेटपर्म ओ प्लेटफर्मफोर ओं ओंखारनाय ओं ओंखारनायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं समाजाबो गोबां बिजों बायदि गोबां रोखोमनि हे हेल्प मोनगोन माने सहाय मोनगासिनो दङ ओ स' बेफोरनि मादावनो जोङो गो गोबां माखासे प्लेटफर्म फोर जोङो मुंदांखा प्लेटफर्म जों मख'नो हायो जोंजों जा जायनि जोहै जों ओ माखासे ओ सोंलुफोरनि फिन्नाय मोनाब्ला ए एबा माबाफोरजोंनो सोंलुनि फिन्नाय नांगौ बा जों जों बेयाव थांनानै जोङो लो लोगो लोगो जोङो फि फिनायखौ मोननो हायो। स' जाबाय। जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै गोरलै जानानै फैबाय आरो नाथाय खायसे खायसे सुबुंफ्रा माने ओ ओरै बायदि बायो ससियेल मिडियाखौ। जाय गाज्रिनि ओ गा गाज्रि लाायनाव गोलैयो‌ आरो ओ बिसोर माने ससियेल अ ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायालासिनो माने गाज्रि खामानियाव बाहायो ओ ओ जेरैबायदि। ओरैनो गेम गेलेनाया मोनसे जाबाय। गेम गेलेनाय बायदिसिना ओ ओ ओरैनो माने नंखाय बाखाय ओ ओ टाइम वेस्ट भिडिअफोर नायलाबायनाय ओरैनो ओ मा होनो गोबां माखासे स्केम खालामनाय हेकार हेकार बायदिसिनाबो दंना स' ओ बे-बेफोरबायदि खालामनाया गो गोबां सुबुंफोरनि ओ मा ओ माने ओ लाइफखौ धंस'बो खालामनो हागौ सोरबा सुबुंखौ इदिनो ओ भाइरेल खामनाय सोरबा बायदिसिना खो सोरबा सुबुंखौ खहा खालामनाय जाहोनाव खायसे सुबुं ओ स-ससेल मेदिया सासे सुबुंनि लाइफखौ जानोबो हागौ आरो नों मोजां बाहायबा सासे सुबुंनि लाइफखौ माने गोजौआवबो लांनो हागौ आरो ओ लांनो हायो। ओं स' स' बेनि अनगायैबो ससियेल मिडिया जोंखौ गोबां माखासे खामानियाव ओ एबाजाब होयो आथिखालि जों स' आथिखाल ससेल मिडियानि गेज जेरजों गोबां मा खासे खौरांखौ जों सिगां मिन्थिग्रोनो हायो। ओ जि ओ जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे बांग्रिं फैनो नागिरदों बा जे दैबाना फैनो नागिरदों बा एबा अखा अखाफोर हानो नागिरदोंबा जों बिखौ आजिखालि ससेल मिडियानि गेजेरजों जों बिखौ सिगांग्रो मिथिग्रोनो हायो नङा होमबा? ओ टेक्न'लजि जो जौगानायनाय लोगोसे गोबां माने बिदिनो आपग्रेड जालांगासिनो दङ जोंनि ओ ओ जोंनि समासा ओ
नंगौ नोंथां।
आरो जों बिनि अनगायैबो ओ गोबां बायदि रोखोमनि जोङो खौरांफोर ओ स'सियेल मिडयानि स'सियेल मिडयानि गेजेर जों मोनबायानो थाखायो आरो ओ बेबायदिनो ससियेल मिडियाया सासे स्टुडेन्टखौ गोबां ओ हेफाजाब होयो जों बे खौथ' मिथिखागौआनो जानांगौ स' बेनोसै नोंथां ससिल मिडियाया जोंखौ जाबायदि हेफाजाब होयो मोजां आरो गारज्रिनि बागै आं एसे फोरमायना हाबाय। स' नोंथाङा आरो माबाफोर जेनेबा आरो फोरमायबावनो सानदों नामा जेनेबा बेनि बागै? ज नोंथाङा फोरमनो हागोन दे।
उम होन दे। दा जोङो ससियेल मिडिया होन्नानै बुङोब्ला थोंजोङै जोङो मोनसे मा होननानै बुंनांगौ इखौ गोनो आयदा नि मोनसे ओ इंराजियाव जोङो प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो बर'आव जोङो मोनसे फोथार आरो। नङा होमबा? जाय फोथाराव जोङो सानस्रिनानै जाय फोथाराव जोङो ओ थाबायनानै जाय फोथाराव जोङो गेलेनानै गावनि सुबुंखौ जों आ आ सासे ओ राफोद सुबुं महरैबो सिनायथि जानो हानाय जोङो खाबु मोनो आरो गावख खौनो गावनि ओ जिउ संसारखौनो मा खालामनो फोजोबस्रांनायनि लामा गावनि जिउखौ फोजोबनायनि आ फारसे एबा गावखौ मोन सासे आ नेहाथ नंखाय जिउ खौ लानानै थांनानै थानाय सुबुं होननानैबो जोङो फोरमायथि खालामनानै होनो हानाय मोनसे ओ फोथार आरो। जाय फोथाराव बाय दि रोखोमनि सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हायो जाय सुबुंफोरानोखि सोरबा मोजांखौ बाहायगोन सोरबा गाज्रिखौ बाहायगोन सोरबा नंगौखौ बाहायगोन सोर बा नङैखौ बाहायगोन बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै नैबे ससेल मिडिया एबा समाजा आरि बिजोङाव जोङो मा मोनोन फोसावदिंनाय एबा बेखेवसारनाय। सोरबाया सोर खौबा बुंनाय सोरबाया सोरनिबा सायाव बेखेवनाय सोरबाया सोरखौबा माबा मोनसे रायखुमानाय सो सोरबाया सोरनिबा सायाव ओ जोङो फोरमायथिनाय बा बबेबा मोनसे ओ गोथौ ओ सानथाइ लिरथाय बायदि बायदिनि सायाव जोङो बिजिरथाय होनाय बायदि बाथ थ्राखौ जोङो नैबे ओ समाजारि बिजिं एबा ससेल मिडियानि आयदायाव जोङो बेखेवना नानै जोङो मोननो हायो आरो। दा बे ससेल मिडियाखौ जोङो थों जोङै जोङो गोबां प्लेटफर्म दङ जाय प्लेटफर्मखौ जोङो बाहायोब्ला सुबुङा गावखौनो मा होनना नै बुंगोन जोङो आ जिउ दानानै थांनानै थानो हानायनि मोनसे मा बुस्थु ओ जोङो सुबुं राहा महरै सोरजिनानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। थिग बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर मा होननानै बुंगोन जों गोबां गेदेर गेदेर जोङो माखासे थोंजोङै माखासे आयदाफोर जोङो सावरायोब्ला जोङो जोङो बिदिनो सावरायनायनि बिथिङाव लिरनाय फरायनायनि बिथिङाव ओमफ्राय बिदिनो थुलुंगा होनायनि बिथिङाव बिदिनो माखासे सिरियाल तिरियेल माखासे टि भि श माखासे ओ फिलिम सिलिम बायदिसिना थुनलाइ मुलुगाव सावगारि मुलुगाव थुनफावथाय मुलुगाव सल मुलुगाव जोङो बेखेवथि होनानै सुबुंफोरखौ जोङो जौगा खांहोनाय सुबुंफोरखौ जोङो रंजाथाइ होनाय आयदा आयदाखौ जोङो नैबे ससियेल मेडि या एबा समाजारि बिङाव जोङो मोननो हायो आरो जायखौनोखि जोङो सुबुंफोर समाजारि बिजों एबा मोनसे फिसा मबाइल फन एबा मोनसे गावनि न'आव थानाय टि भि एबा माबा मोनसे मा होननानै बुङो जोङो लेपटप जायखिजाया गोनोखोआरिनि जायनि सायाव जोङो बबेबा मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव जानाय फिसा फिसौ जाथायफोरखौ बा बबेबा मोनसे जायगायाव जानाय गेदेर गेदेर जाथायफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे खना बबेबा मोनसे जायायाव थानानै जों बबा मोनसे सेन्टार बा बबेबा मोनसे एरियायाव थानानै जोङो नैबे मोनसे फिसा जोनथोरनि जोहै जोङो बुहुमनि गासैबो गेदेर फिसा गेदेर नांगौसो नागै नांगौ गासैबो बस्तुखौ जोङो ससि मेडियायाव समाजारि बिजोङाव जोङो नागिर नागिर बा नागेरनो गोनांथि गैया जोङो बे समाजारि फोथाराव जोङो बेखेवदानानै मेगन होयोब्लानो जोङो मोननो हायो आरो जायखौनोखि नांगौ होननानै सानोब्ला नोंनि थाखाय मोजां जायखौनोखि नाङ नाङा होननानै सानोबा बेबो नोंनि थाखाय मोजां। जाय बुस्थुखौ नांगौ होननानै नोङो मोजाङै बाहायगोन जाय बुस्थुखौ नोङो नाङा होननानै गावखौ दानो होननानै बाहायगोन अब्ला बैनो जाहैगोन नोंखौ सुबुं मा होननानै बुङो नोंखौ दानो हानाय मोनसे रा हा आरो दाना ससियेल मिडियाायाव बा समाजारि बिजोङावहाय मा होननानै बुंगोन जोङो बेयो मोजां आरो गाज्रि मोनफ्रोमबो बुहुमाव सोरजिजानाय गासैबो बआनो मा होननानै बुंगोन मोजां आरो गाज्रि दंजोबो आरो गासैबो गासैबो मुवा बेसाद जिराद गासैबोआव मा दङ मोजां आरो गाज्रि होननाय मोनसे आयदा दङो आरो जाय जाय आयदाखौनो मोजांखौ बाहायोब्ला मोजां जागोन गाज्रिखौ जाहोयोब्ला गा जागोन बेफोरनो जाहैबाय मोनसे मा होननानै बुंगोन समाजाव सोरजिनानै गालांजानाय मोनसे आय आयदा आरो दा बेखायनो बे ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाबो बेबो थारै मोजां बा बियो थारै गाज्रि बिनि फिननाय बेनि फिननाय एबा बेखौ सायख'नाया नों सासे सुबुंनि ना जों सासे सुबुंनि जायनोखि बै आयदाखौ बै समाजारि बिजों ओ फोथारखौ बाहायगोन बै फोथाय आ बै फोथारखौ बाहायग्रानि बै फोथार खौ सामलायग्रानि ना बैनिसो मा बुस्थु बियो आखाइनि फिथाइ आरो जुदि नों मोजांखौ बाहायोब्ला मोजांथिं थांगोन गाज्रिखौ बाहायब्ला मोजां गाज्रि जागोन बे जाबाय मोनसे रोखा रोखा नुनो मोननाय फिथाइ आरो जायखौनोखि बे सासे सुबुङा गावखौनो दाना लानायाव बाहायनो बा ओ आखाय होनो गोनां आयदा आरो बेखायनो जों गासै मुवाखौ जों थोंजोङै मोजां थों जों गाज्रि होननानै बुंनो हाया बेयो जाहैबाय गावनि सायावसो नङा होमब्ला नोंथां बेफोरखौ जों बेफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो जोङो गाव गावसो जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगौ आरो गाव गावसो बेखौ सायख'नांगौ आरो दा नोंथां बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं ओ जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथाङा मा बुङो।
औ जागोन दे ओ ओ खोनादों खोनादों। औ औ खोनादों खोनादों।
अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो औ खोनादों। अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों एसे एस औ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथों
औ औ